औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों। नोंथाङा मा खालामदों?
अ आङो दायो जिरायनानै दङ नोंथां।
ए नोंथाङा ओंखाम जाखांबाय ना?
औ नोंथां दा बावैसो ओंखाम जाखांदों आङो। ओ अमा बेदरजों ओमफ्राय थासजों
ए खोबानो गोथावथार माथो नोंथां
औ गोथावानो नोंथां।
आं नोंथांनिसिम आंनाबो थिगानो आरो खबरफ्रा
औ मोजाङानो ना?
औ मोजाङानो दं।
आं नोंथांनिसिम फंनैसो खोथा लानानै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां नोंथाङा मानि सायाव सावरायनो सानदों
आङो आसामनि मिथिंगायारि सम्पदनि सायाव सावरायनो खोथा लादोंमोन आरो
औ जागोन दे नोंथां ।
बिदिब्ला जों आवगायदोननोसै खोमा ने?
औ जागोन नोंथां । अब्ला नोंथाङानो एसे फोरमायनानै होद दे ।
औ जों आसामनि मिथिंगायारि सम्पद होननानै मिथिब्ला जों मिथिनो मोनो जेन जोंनि आसामावहाय जों मा मा बुस्थु मोनो बेफोरनि जोंनि मिथिंगायारि सम्पद नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ ।
थंगारि सम्पर होनना मोनसि देब्ला जों जोंनि आसामनि मिथिंगायारि स सम्पदाव जों मोननो हायो सा बागान आरो जोङो आर मुंदांखा जोंनि थसेल' थसेल' गं थानाय गान्दा बिख खौ मोननो हायो जोंयो आरो जों बि दिनो बायदि बायदि रोखोमनि जों मोननो हायो आरो जेरै जि खुन्दुंफोर जों बिदिनो गोबां गा गोबां जिनिस बुस्थुफोर मोननो हायो आरो आसामनि मिथिंगायारि सम्पदथि होननानै मिथियोब्ला जों सब बुस्थुआनो गोलैयो जेरै दाावमा दाउसा जेन जिब जुनार बेफोरो सब बुस्थुआनो गोलैयो आरोखि मिथिंगायारि सम्पद होननो बुस्थु होननानै जों बुङोब्ला गासिबो दैमा दैसा हाजो हायेन गासिबो बि-बेफोरबायदि बुस्थुफ्रा मिथिंगायारि सम्फदाव गोगलैयो आरो बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि जों मोननो हायो जोंनि बि मिथिंगायारि सम्फद दावगनायाव जों मोननो हायो जेन जों साहा बागानखौनो जों हमनानै लानो हायो जेन बुहुमनि मादावनो मुंदांखा जोंनि आसामा नङा होमबा?
औ नंग' ।
औ जों बेखौ जों गुबुन गुबुन रायजोफोराव राजथावनिफोराव जोङो आवायहरो गुबुन गुबुनफोरनो जेन बिस्रा बिदि जोंनि बायदि साहा बागान गैया जों बुहुमनि मादावनो जों सेथिलिसआव गोलैयो नङा होमबा? औ जों बिदिनो गोबां मोननो हायो जेन बुहुमनि मादावनो जोंनि बांसिन थसेल' गं थानाय जोंनि माबायावल' मोननो हायो आरोखि आसामाव मोननो हायो आरो बांसिन आरो माखासे जों नेपालाव एस एसे मोनो आरो खिन्थु जोंनि आसामावनो बांसिन आरो थसेल' गं थानाय गान्दाया आरो बिदिनो गोबां एम्फौ-एनलाफोर मोननो हायो जों जेरै काजिरङा नेसनेल पार्क काजिरङा-काजिरङायाव मोननो हायो।जोङो गोबां बिदिनो जुनादफोर बायदि बायदि मोननो हायो जों जेरै दैै सनाथि सनाथि मोख्रा जों बेखौ मोननो हायो आरो जेन बेखौ जों मोदाननायजों सनाजों जों बेखौहाय नायनानै नुबा मोजां नुयो आरो बिदिनो गोबां जुनारफोर दं बिदिनो जों जोंनि हाग्रा हाग्रामा गेदेमाफोराव मोननो हायो, हाग्रामा गेदेर गेदेरावफोराव मोननो हायो, जेरै-मानास हाग्रामा, काजिरङा हाग्रामा बायदि बायदि हाग्रामाफोराव जों मोननो हायो आरो गोबां जुनादफोर मोनो। जे जेरै- मैदेर, मोसा, सिंह आरो बिदिनो गोबां जोंनाव बिदि गिदिर गिदिर जुनार फोर गैया लाबानो जोंनि थाखाय फिसा फिसा जुनारफोराबो दं आरो जेन गोबां बेसेन गोसा आरो बेफोरो इ-इसोरा बेफोरखौ ओरैनो सोरजियाखै नङा होमबा? बिदा होननानै बुङोब्लाबो
औ
औ जों बेखौ मोननो हायो आरो अनानै जोङो बिदिनो गोबां बिदिनो जोंनि आसामनि सम्पद होननानै मिथिब्लाथ' जोङो बेफोरनो जोंनि दंफां-लाइफां बेफोरनो दैमा-दैसा।जेरै जोंनि मुंदांखा दैमा होननानै जों मोनथिनो-मोनथिनो मोनो ब्रह्मपुत्र दैखौ आरो नङा होनब्ला? औ जों बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि मोनो आरो जेन जोंनि आसामाबो बिदिनो मिथिंगा सम्पदफोराव गोबां बिदिनो दावगानो हमदों हारि माहारिखौ लानानैबाबो जों बुहुद बिदिनो गोबां जोंनि मिथिंगायारि सम्पदाव जोङो गोबां जोंनि हारिफोरखौ मोनो आरो जौगानायखौ मोनदों नङा होनब्ला? औ बिदिनो जों गोबां बिदिनो बायदि बायदि जोंनि मिथिंगायारि सम्फद, जोंनि आबाद फोर मावनायफोर गोबां बिदिनो जों आबादफोर मावो जोङो माइनि सायाव सोनारनो गोनां जायो बर' हारि माहारिया नङा होनब्ला? औ बिदिनो गोबां जों आबादनि सायावनो सोनारनो गोनां जायो। मानो होनब्ला जोंनि गुदि माबाया सै- सो-सोनारनो गोनां जायगायानो जोंना आबाद। जों गोदोनिफ्रायनो आबै आबौनिफ्रायनो आबादखौनो मावै-मावै फैदों नङा होनब्ला? औ बिदिनो जों गोबां बिदिनो रोखोमै मोनो आरो मावनानै जों बिदिनो गोबां बायदि बायदि दंफां-लाइफां गोबां बिदिनो जोंनियाव गोबां बिदिनो नांगौ नांगौ जुनादफोर दङ आरो जोंखौ जेन मदद होयो जेरै मिथिंगायारि सम्फदाव जों हमनानै मोनो जोंनि बर' माहारियाव जों हमनानै मोनो जोङो मोसौफोरानो जोंनि थाखाय गुदि आरो गोदोनि दिनावथ' मिसिनफोर गैयामोन नङा होनब्ला? हालेवनायफोरावहाय जोङो मोनो बिदिनो गोबां हालेवनायफोराव मदद खालामो जोंखौहाय मोसौआनो जोंखौ जेन बियो गांसो जायो मोसौआ मोसौ हालेवाया एवो आरो मोसौ गाइखेरा औ‌ मोसौ गाया गाइखेर होयो आरोखि बिदिनो गोबां बिदिनो जों बायदि बायदि मोननो हायो आरो बिदिनो बागै‌। बिदिनो गोबां आसामनि मिथिंगायारि सम्पदखौ जों बुंनानै फोजोबनो हाया नङा होनब्ला नोंथां? औ जों सोरनोबा खोथाजों फोरमायनानै जों मालाबाबो जों बि जोंनि बिमा असम होनायखौ जों मालाबाबो जों फोजोबनो हाया नङा होनब्ला? नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आरो नोंथांनिफ्राय?
नोंथाङानो माने माने। मा होनगोन एखौ आं जाखिनि माने मिनथि बिमोन नोंथाङानो बिखौ बुंखाजोब्बाय ओ
अब्लाबो नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
अब्लाबो ओं बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि बे ओ आसामनि सम्पद हो होनोब्लाथ' बेवहाय, अन्थाइ फोरबो गोलैयो ओमफ्राय खैला फोरबो गोलैयो। आसामावथ' खैलाफोरखौ। खौबो मोनोथ' गोबाङैनो।
औ नंगौ।
ओमफ्राय लोगोसे बे ओ साहा साहानि साहा बानायग्रा तेजपात होनोना? बेफोरखौबो मोनो। औ। बेफोरखौथ' आरो गुबुन गुबुन ओ रायजो बा हादरफोरावबो लांनाय जायो। जायनि थाखाय नों नोंथाङा बेफोरनि बिजिनेस खालामबो जोबोद मोजां जागोन आरो। बे साहाफोरनि। मानो होनोब्ला आसामनि हाया जोबोर हासार गोनां बे साहाफोरनि थाखाय बा नों माबा मोनसे आबाद खेथि खालामनो थाखायबो लोगोसे ओ बिनि थाखायनो आरो।
औ। आरो नोंथाङा फंनैसो बुंबावनो खोथा दं नामा?
औ बुंनांगौआथ' दङ नाथाय दायो नोंथाङानो बुंखाबाय अब्लाबो आं नै फंनैसो बुंबाय दाथ' आंनि गोसोआव एसेबां फैदिया नोंथांनाव माबाफोर गोसोआव फै फैबावदों नामा?
ओं एसे फंनैसोबाव मिथिंगायारि सम्पदनि बागै औ नोंथाङा जे बुंदों। आसामनि हाया गोबां हासार गोनां होननानै बियो नोंगौ थारैनो सैथो बाथ्रा नङा होनब्ला?
औ नंगौ सैथो।
औ जों जेरै आबादफोर मावनानै मोनजायो जों जेखौ खेथि खेथि गोबां बर मा हारियाथ' गोदोनिफ्रायनो। खेथि मावनानैनो। फैनाय गोबां बिदिनो खेथि गोबां बिदिनो बर' माहारिया बिदिनो एम्फौ एनला माबा माबि लायोमोन आरो खि अमा, दाउ बिदिनो लायोमोन गोबां जोंनि बर' माहारियाल' नङा। गोबां। बेलेग बेलेग हारिफोराबो बिदिनो बिफोरजों सोनारनो गोनां जायोमोन आरो खि बिसोरबो बेलेग गुबुन-गुबुन हारिफ्राबो बिदिनो बायदि बायदि लायोमोन आरो जिखौनो जों मिथिंगायारि सम्पद होननानै मिथियो आरो नङा होनब्ला? औ जेरै जों जोंनि आसामनि मादावनो मुंदांखा साहाखौ जोङो गुबुन गुबुन रायजो राव फाथायहरो जोङो हरो गुबुन गुबुन बिसोरनि जेन हायावहााय बिदि जोंनि बायदि साहा जाया नङा होनबा
औ
औ जों बेफोरखौ मोननो हायो आरो जोंनि बिमा असमनि मोननायावहाय आरोखि बिदिनो गोबां बिमा अस समा बिदि साहाखौल' होलाङाखै जोंनो आरो बिदिनो गोबां बान्दारि लांदों जोंनो बिमा असमा जेखौ जोङो मालाबाबो जोङो धयनबाद होननानै जों बेखौ गोजोन्थों होननानै जों मालाबाबो सोरनोबा बा फोरमायनानै जों फोजोबनो हाया नङा होनबा औ बिदिनो गोबां दंबावो आरो बिदिनो जों बायदि बायदि जों मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्ला जोंनि औ गोलैयो गासिबो बिदिनो दैमा दैसा दाउसिन दाउला दाउसिन दाउज्लाफोरनि बागैआवबो जों मोनो दाउसिन दाउज्लायाबो जोङो गोबां रोखोमनि दाउसिन दाउज्ला मोननो हायो आरो जोंनि बिमा असमनि अननायावहाय जों बेखौ औ गोबां बिदिनो बायदि बायदि दाावसिन दावउज्ला मोननो हायो जोङो आरो बिदिनो गोबां बिदिनो जोंनि सायाव दंफां लाइफां बिफां दङ बायदि बायदि दंफां लाइफां दङ जोंनि खाथि खालाफोरावहाय जेखौ जों न'फ्राव गायना दोनो खाथि खाथि न' खाथि खाथियाव नङा होनब्ला
औ नंगौ नंगौ।
औ बिदिनो आरो गोबां बिदिनो बायदि बायदि जों मोननो हायो आरो बिमा असमनि मोननायावहाय अननायाव बिमा असमनि अननायाव जों जों जिखुनो सोरनोबा खुगाजों बुंनानै जों माब्लाबाबो फोजोबनो हाया।
औ औ अब्ला नोंथां जोंना समाबो जानानै सफैबाय अब्ला जों दोनथ'लायनोसै नामा जोंनि एसे सावरायनायखौ?
औ जागोन नोंथां। नोंथां नोंथाङा दसे सम होनायखौ गोजोन
औ गोजोन औ नंगौ नोंथां नंगौ।